ना
औ नोंथां खोनादों खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनिसि
औ गिबियाव नोंथांसिम गोजान सानजौफुनि गाह हामलानायखौ बावहरनाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां औ फ्रियैनो दं ओंखायनो नोंथांनिसिम आंङो फन हरनाय जादों आरोना नोंथां औ नोंथांजों आं माखासे बे ओ आयदानि सोमोनदै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां।
जोंनि देहाखौ माबोरै साखोन सिखोन खालामनांगौबा लाखि नांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांजों फोरमायजानो फोरमायथिनो सानदोंमोन आरो नोंथां। दे नोंथांङा आंनो फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ दा आं नैबे जोंनि जेनेबा सावस्रि बा देहाखौ बोरै गोग्गोै लाख
माब्रै लाखिनांगौ आरो जों देहाखौ गोग्गो लाखियाबा माबोरै खहा जालांङो बेनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो सानदों आरो।
औ दे नोंथां फोरमायथिदो अब्ला
देहा बा जोंनि सावस्रि बेयानो जोंनि जोंनि माने थांना थानायनि मोनसे मोनसे जोङो बेखौ माने जोंनिनो आंगो माने देहा होननानै जों मानेखौ जोथोन लाखिनांगौ आरोना। जोंहा माने देहाखौ गोग्गो लाखिनोबा जोंहा गिबियावनो माने गोग्गो दै लोंनाया जोबोद गोनांथार आरोना दैनि जोबोद गोनांथि जोंनि देहायाव मानो होनोमब्ला दैखौ गोग्गो मोलोंब्लासो जोंनि देहाया मोजाङै माने मोजाङै मोजां माने देहाया गाव माने सोदांलांनायाव माने हेफाजाब होयो आरोना जों माने गिबियावनो दैखौ जोङो फारसेनिफ्राय हायोब्ला माने सरनानै लोंनांगौ आरोना सरनानै बा माने फुदुंनानै लोंनांगौ मानो होनोब्ला माने दैयाव माख खासे बायदिसिना बेक्टेरिया बिदिनो जिउसाफोर बिदिनो आइरनफोर माखासे थाफायो आरोना जेरै दंखलनिफ्राय ओंखारनाय दै बिनो दैखर बायदिसिना टेप बायदिसिना बिदिनिफ्राय दैयाव माने माखासे जिब जिबसाफोर माने बेक्टेरियाफोर थायो आरो ना
बेफोर
बेक्टेरिया जिउसाफोरा जोंनि देहायाव बा जोंनि सावस्रियाव सिङाव हाबलाङोब्ला मानि एसे माने बेरामफोर जानो हागौ आरो जेनेबा किडनि स्टन बिदिनो माखासे मा जेनबा लिभाराव माखासे बिनो बेमार सोमजियो बेखायनो जोङो बे दै खौ लोंनायनि सिगांङाव माने गोग्गोयै लोंनो नाजानांगौ जेनेबा दंखलफोरनिफ्राय सरनायफोरखौ मा माने मा खामनांगौ जोङो दैयाव फुदुंनो लोंनांगौ माने दैखौ माने फुदुंनानै लोंनांगौ। फुदांनानै लोङोब्ला मा जायो बेयाव थानाय माखासे आयरनानो जा जा जिबसा बा बेकटेरियानो जा माने थैजोबो आरो ना ओमफाय जों बे फुदुंनानै माने दैखौ गुसु खालामनानै लोंनांगौ आरो ना बिदि लोङोब्ला जोंनाव माने दैनिफ्राय जानाय बेमारा माने बांसिनानो फ्राय खम जायो आरोना बा गैया माने खहा जानाया खम जायो खहा जाया माने बेनिखायनो जों गिबियावनो माने गोगो दै बे गोग्गो दैखौ जोङो लोंनाय जबो गोनांथार ना जोंनि देहाखौनो गोगो लाखिनायाव बिदिनो जोङो आरो देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मोनसे जोंहा आरो गोहोखौलाय जोंहा जानाय आदार जानाय आदाराबो जोंनि थाखाय मोनसे गोबां माने गोनांथार बाहागो। जोंना जोंनि देहाखौ सावस्रिखौ माने गोग्गो लाखिनायाव जों मानो होनोब्ला जोंहा माने जानाय आदारनिफ्रायबो जोंहा माखासे बेराम जोंनि देहायाव सोमजियो आरोना। जेरै जोङो गोबां बिबांनि मुलि होनाय आथिखालावथ' माने। गोबां बिबांनि मुलि होनायसै बिदिनो फिथाइ सामथाइ मैगं‌ थाइगं थाइगं आरिखौ मोनसेै माने गोबां बिबाङावनो माने समनि आंखालाव माने सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबाय नालाय समनि आंखालाव माने खायसे मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ माने मा खालामनाय जायो मुलि होनानै फोमोननाय बा फेदेरनाय बा मानसिनि माने जाजानायसिम खालामो आरो ना जेनेबा जाय फिथाया मास मोननै बा मास मोनथाम गाहाम लायो बे फिथाइया मोननायाव बा जाजानायसिम जानायसिम बे फिथाइखौ सानब्रै सानबा सप्तासेनि गेजेरावनो मोननाय बा जाजानाय खालामो आरोना मुलि होनानै ओंखायनो जों बे मुलि होनाय मैगंफोरखौ जों माने फिथाइ सामथायफोरखौ जों हायोबा जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिब्दिनो मा खालामनांगौ जोंनो फ्रेस फ्रेस फिथाइ सामथाइ जानांगौ बिदिनो थाइजौ खान्थाल बिदिनो माने जायफोराव मुलि होनाय माने जोंनि गामियावनो गायनाय बा गामियावनो मोननाय बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो गोथां मैगं रोखोमै जानांगौ बिदिनो बेदरफोर बेदर बा ना बेदर जानायखौ जोंङो नांगौ बायदिल' जानांगौ माने बांद्रायबो जानाङा आर ना जाद्राय थारैबो जानाङा माने नांगौ बायदि जानांगौ अफारबो जानाङा माने बिदिनो गोथां मैगं जानांगौ जाय गोथां मैगंफोरा जोंनि थाखाय मुलि महरै खामानि होयो जेरै बिदिनो खिनफि बेन्दो बिदिनो मानि मुनि बिदिनो गोबां रोखोमनि लाइफांफोर दं आरो ना जायफोर मैगं थाइगं माने जोंनि देहानि थाखाय मुलि महरै माने बाहाय जायो आरो ना। जायनिफ्राय जोंङो माखासे बेरामनिफ्राय एसेबाबो जोङो खहाखौ माने खमायनो हायो बेनिखायनो जोङो जानाय आदारखौ माने नों मोजाङैनो जानांगौ जायो माने बिदिनो फास्ट फुडफोर जेरै बिदिनो मम' सावमिन बिदिनो गोबां मोजां सुफोर दंना बेखौ जों माने बेफोरखौ जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ आरो ना। बिनि बेबायदिनो मोनो जोंनि जानाय आदाराबो जों जोंनि देहाखौ गोग्लखिनायाव माने गोबां बिफाव लायो। बेनि उनाव जाय जोंहा माखासे बिदिनो कसरथ बा बियाम खालामनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि देहाया जोबोद माने
मोजाङाव थायोबा गोग्गो बा सावस्रिया माने देहाया माने मोजाङै थायो। मानो होनब्ला जों बिदि प्रेक्टिस बेखिनि जों कसरत जेनेबा हमनानै ला फुङावनो थाब थाब सिखारनानै मोखां दैखां सुनानै दुगैसोनानै माने खारनाय हुदाखौ लांगौ जों जेनेबा ओरैनो ब्रै रिंगा बा बा रिंगायाव जोंङो सिखारनानै खारनांगौ बिदिनो फुंनि फुं फुंनि बेलासि माने बे हाग्रा दुब्रि हाग्राफ्राव माने आपथालाखौ गानांगौ गुसु बिदि मोनोबला माने जोंनि मेलेमा माने मोजाङै खामानि होयो होननानै बुंङो मानसिफोरा ओंखायनो जोङो थाब सिखारनानै बिदिनो मा खालामनांगौ थाबायनाय बा खारनाय हुदाखौ लानांगौ बा कस्रद बा बियाम खालामनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा मा खालामामनांगौ मोनायाव जोंहा माने थाब उन्दुनांगौ आरो ना माने जों देहाखौ बारा गोबाव माने खस्थ' होनाङा मानो होनोबा जों देहानोबो जोंनो माने सम नांगौ रिलेक्स जानांगौनि थाखाय माने सम नांगौ जायो आरोना। बेखायनो जोङो देहाखौबो माने एसे रेस्टबो होनांगौ बेजों लोगोसे जोङो माने मा जायो माखासे फेग्रा मुवा बाहायनायफोरखौ ओमफाय जाराव थानांगौ बिदिनो दानि जुगावथ'बां फेग्रा मुवा ओंखारबाय जेरै सादा बिरि सिगेट बि बिदिनो जौ माखासे द्रागसफोर गान्दाफोर ओंखारबायना जों बेफोरनिफ्राय माने जानगार थानांगौ आरो ना मानो होनबा बेफोर बुस्थुआ जोंनि देहाखौ मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माने खहा लाबोयो आरोना।
बे बे बिरि जायगार दा माने थोंजोङै माने सिगाङावनो जोङो सानबा साननयावनो नुवा आरोना बेनि बिनि माने जिखिनि खहा बियो जेनेबा बोसोरब्रै बोसोरबा दस बोसोरनिनावसो माने नोंनाव खहाखौ नुयो आरो ना। बेखायनो जोंङो बेबायदि फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जोंङो जानगाराव थानांगौ आरो ना। माने बेखौ जों फ्राय जोङो बाहायनाङानो। माने बेफोरखौबो जोंनिफ्राय माने जोंनि देहायाव माने गोबां बेानानि खहा लाबोयो। बेबायदिनो जोङो जोंनि देहाखौ माने गोग्गोयै लाखिनो हानायनि सोमोन्दै आं एसे सुंदै फोरमायानो जाबाय।
औ नोंथां हागोन। दे नोंथाङा देहाखौ माबोरै साख ोन सिखोनै लाखिनांगौा गो्गयै लाखिनांगौनि बागै दा फोरमानथिनो हाबाय थिग बेबायदिनो आंबो बेनिनो बे नोंथांनि एसे फोरमायथिनो सानदों आरो नोंथां। उम जोंहा देहा होननानै बुङोब्ला जे जोंनि सावस्रि जाय जों खौ ओ थांना थानायाव मोजाङै मैखोमै बाहागो लानायाव मदद खालामो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगौ जों गावखौ ओ साखोन सिखोनै खालामनांगौ आरो ना। गावनि देहा बायदिसिनाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानायनि सिगां आखाइफोरखौ जोङो साबोनजों सुनांगौ आरो जोंनि आखाइयाव मा माख ासे जोङो नुनो मोनै बेक्टेरियाफोर थायो। जायखौ जोंहा मेगनजों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिखौ जोङो मा साबोनजों सुनानै खारहोग्रोनो हायो आरो बेनि उनावसो जोङो जामुंआ जामुंखौ जानांगौ। बेनिफाय ओ जोंहा सानफ्रोमबो गाननाय जोमनाय खौ जोंहा मा सुनांगौ आरो नोंथां। जोंहा खनसे खनै गानखांनायनि उनावनो मा जायो जोंनि जे गा नाय जोमनायाव माखासे बिबांनि बेक्टेरियाफोर जिउसाफोरा जोंहा मा सिथाबनानै बाथाबनानै थायो। जाय जोंनि देहानिफ्रायनो ओंखार नाय बो जानो हागौ बा गुबुननिफ्राय फैफानायाबो जानो हागौ। बेखौ नोंथाङा रोगाखांनायनि उनावहाय सुबाय थानांगौ आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जोङो देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय दुगैनांगौ सानफ्रोमबो दुगैनांगौ खर' बायदिसिनाखौ साबोन बा सेम्पुफोरजों मोजांहाय लोबनांगौ आरो बिब्दिनो जोंहा हो ओ माबा मोनसे जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव ओंखारलाङोबा नोंथाङा गन्थं बा खुगायाव मुथेनो थाखाय मा मास्क गाननांगौ। बेजों जोंहा मा जायो माखासे बारहावायाव बा जोंनि आबहावायाव थादोरसा थानाय माखासे जिउसा फोर नोंथांनि हां लानायजों लोगोसे नोंनि देहा सोलेराव हाबलांफाया आरो जाहाथे। बिदिनो जोंहा जायखौ जोङो मास्कस होनना बुङो आरोना नोंथां बे मा क्सखौ गाननो नांगौ बबेबाफोर जायगायाव थाङोबा। जे नोंथाङा टाउन सहर बायदिसिनाव थाङोबाथ' मास्क बायदिसिनाखौ गानलांथारनाया जोबोर गोनांथार। बेजों लोगोसे जोंहा देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जों मा बाहायो बांद्राय सान्दुं गोसायाव मा मेगनखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंहा ओ साननि सोरांनिफ्राय बारग'नो बा साननि डाइरेक्ट थोंजों नोजोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जोंहा मा ओ सो-ससमा गानो जायखौ जों सानग्लास होननानै बुंनाय जायो आरोना इंराजियावहाय। बिदिनो जोङो जामुङावफोरनि बुंनो थाङोबा बा जामुंफोराव जोंहा मा ओ मोजां जामुंखौ जानांगौ जेरावहाय जेबो रासायनारि हासार मुलिफोर बाहायनाय गैया। बे जामुंफोरखौ जानां गौ आरो ओमफ्रायहाय बिदिनो जोंनियावथ' आथिखालाव गोबां जायगायावनो गोबां बिबांनि आबाद मावो। जाय आबादखौ जोंहा मा खम समनि गेजेरावनो दिहुननायनि लामा लायो आरो, बेनि जायनि जाहोनाव जोंहा आबादाव मा माखासे जे रासायनारि मुलिफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो रासायनारि बाहायनाय मुलि आ अम मुलि बाहायनाय उम ओ फिथाइ सामथाय बा मैगं थाइगंफोरखौ मोनजायोब्ला जोंनो देहाया मा लासैनो ओ मा बेमार सोमजिहो हागौ आरो जोंनि देहायावहाय जेरैहाय बुंनो थाङोबा किदनि नि जे बेयो दुरबल जालांनाय देहानि लि बारनि बेफोर दुुबुर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। इनि थाखाय जोंहा मा खालामनांगौ ओ बेफोरखौ जायाबालानो जोङो माने ओह दोरोङारि आदबजों आबाद मावनाय जे मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ जोंहा जानांगौ आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सानफ्रोमबो गोग्गो दै लोंनांगौ नोंथाङा सानसेयावहाय मा बा लिटार सेम दैखौ नोंथा ङा लोंनो नांगौ आरो, ब्रै आरो बा लिटार अब्लाथाय जोंहा मा जायो जोंनि देहायाव माखासे जि जोंनि दैनि गोनांथि जानाय हायद्रेसन बे हाइद्रेसना जोंहा थाबाय थागोन आरो। जुदि नोंथाङा दै लोंनायखौ खम खालामबा नोंथांनि दिहाइद्रेसन जागोन बेजों जोंहा मा जायो नोंथांनि जे मोखांनि माखासे नुथाय बेयो जोंहा मा जोंखांबोनाय नङा आरो नोंथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे सिथर बेरनाय बेरनाय बेफोरो जागोन। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गोगो दैखौ लोंनांगौ आरो सानफ्रोमबोहाय जेरैहाय जोङो गोगो दै होननानै बुङोब्ला ओ बायनाय दैयाल'बो गोदै जायो बे नङा नोंथां। जोङो बिदिनो फुंखानिफ्राय मोननाय बा न'नि दंखलफोरनिफ्राय मोननायखौ जोङो फिल्टार खालामनानैहाय लोंनो नांगौ आरो। बिदिनो ओ जोंहा मा आबाद मावनायाव मा बाहायो जोंहा ओ माखासे रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायो बेखौ जोङो बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगोन आरो नोंथां। बिदि बिदिनो जोंहा
मा माखासे माखासे जेनैबा रासायनारि मुलि जेरै जोङो बिगियानारि आदाव जों दिहुननाय मुलिफोरखौ जोङो आथिखालाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जायाबालानो जोंहा मा आयुरवेदिक बे आयुरवेदिकखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया मोजां जायो आरोना नोंथा बेखौ बुंनो थाङोबा जों आयुरवेदिकखौ बुंनो थाङोबा जोंहा मिथिंगायावनो मोनखायो माखासे ओ मुवा बेसाद मैगं थाइगं जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जारि बा खिफि बेन्दों खि फिलेवा बिबदिनो खुंखा गोखा गोखै माखासे बिबांनि जोंहा दङ आरो जेरै निम बिफांफोराबो आमलाइ बिफांनि फिथाइ आमलाय फिथाइफोर बेफोरो जोंहा मा गोबां जोंनि जिउखौ गोख्रों बा जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव गोबां मदद होयो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आं निम बिफांनि सायाव बुंनोसै जे निम बिफां ङा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो ओ निम बिफाङा जोंहा गासैबो गुन गोनां निम बिफांनि बिगुर निम निम बिफांनि रोदा बेनि थानाय बा देन्था बेनि बिलाइ देन्थाखौ जोङो मा बेजों जों सानफ्रोमबो हाथाय मानजिबा जोंहा हाथाया थानाय जिउसाफोरा थैनानै जोंहा हाथाइखौ गोख्रों लाखियो आरो बेबायदिनो बि बिगुर बिलाइनि बागै बुङोब्ला निम बिलाइनि बागै बुङोब्ला निम बिलाया जोंहा मा ओ जोंनि मोदोम बा बिगुराव जानाय माखासे गारायफोरखौ बेखौ देग्लिनानै फोनोब्ला जोंनि बे गाराया थाबैनो रानलाङो बेजों लोगोसे ओ जोंनि देहायाव थानाय जे सिथरफोर जानाय बेफोरो जोंहा बेखौ दै फुदुंजों फुदुंनानै जिखौ जों दुगैब्ला बेबो बे जोंनि सिथरफोर जानायफोरा सालमायफोर जानायफोरा खारलाङो आरो थिग बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ माखासे उदै सानाय बायदिसिनाया बेखौ जायोब्ला जोंहा खारो आरो बिदिनो जोंहा मोनसे सुगार बेराम जानाय दं जायखौ जोङो ओ सुगार बेराम होननानै बुंनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौहाय जोङो निम बिलाइखौ जाबाय थायोब्ला बे सुगार बेराम जा